खोनादोंना नोंथां? हेलौ
हेलौ हेलौ
खोनायाखै
खोनादों
हेलौ
खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां
हेलौ
खोनादों नोंथां हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां?
जों दा सानैजों रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
ओं हागोन
खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
हेलौ
औ नोंथां हेलौ
दा जोंना टपिकया जाहैबाय फोरबोनि सायाव बैसागो फोरबोनि सायाव सावरायनो नागिरदों हेलौ
औ नोंथां
नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना बैसागु ओ फोरबोखौ जों माबोरै फालियो एसे खोन्थानो हागोन ना?
बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो जों दासिमबो फालिबाय थायो
बैसागु फोरबोवाव जोङो ओम बैसागु बैसागु फोरबोवाव जोङो सबबो गाजा गोमजायै गामियाव ओंखारो रंजायो गेदेरफोरनि सनमान लायो आरो जोङो खुगा मेथाइ खननानै मोसाबोयो न' न' हाबनानै सनमान लायो बैसागुवा जोंनि गोसोखांथि फोरबो एबा जोङो गोबावनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय नोंथाङा बेनि सायाव आरो बुं बुंगोन ना?
औ बुंलाय नोंथां
हेल' हेलौ